दां
औ नोंथाङा मा खालामदों?
हेलौ ।
औ खोनादोंना? औ मा खालामदों होनदों नोंथांखौ?
दंथ'य'ओरैनो दा।
अ ओमफाय जानाय लोंनायफ्रा जाबाय दा?
नाया जाथवाखै
औ ।
नोंथांनालाय?
आङो जाखांबाय नोंथां । जाखांनानै दायो बरथमान जिरायनानै दङ' आरो ।
अ
ओमफ्राय नोंथां माबाफोर सावरायनो टपिक लानोसै ना मा?
अ लाजायो
दे नोंथांनिफ्रायनो खालामग्रोदो गिबियाव ।
उम दाथ' वारलड काट बो सोलिबाइ दं । ओ मैयानिफ्राय सलिबाय नायदोंमोनबा
आङो नायदों नायनाया अब्लाबो एसेग्राब फुलै नायजोब
फुल नायनो मोनाखै औ आंबोथ' नायनोनो मोनासै दैै
औ । ओमफ्राय नोंथाङा ओ इदिनो खेला उम बिदिनो गेलेनायफोराव जोबोद ओ जेनेबा गोसोबो दं नामा हुदा मोनसेफोर दङ' नामा? बा ओ गेलेबाय थानो मोजां मोनो नामा बेखौ फोरमायदो दे?
आङो
ओं
बेनिफ्राय आं दा माने दस्रा खामानियावसो फैबाय आङो ।
औ ।
कनटिनिउ खालामनो हायासै उम आङो गेले उम आं थार्टिन इयार्ससो गेलेदों ।
औ ।
उम ।
मोजां
औ
ओमफ्राय ओरैनो नोंथांनि खामानिफोरा दा मा मा-मा मावनानै थायो ओरैनो
ओरैनो दा आङो मोनसे प्राइभेट खामानि मावगासिनो दं
अ
उम
बेयावनो मावनानै नोंथाङा जोबोद ओ गोजोननाय मोनो मोनदों साफिसियेन्ट जादोंना नोंथाङा
साफिसियेन्टथ' नङा
औ
साफिसियेन्टथ' नङा
औ औ औ जेनेबा न'खर सालायनायाव मादि नोंथांनिबो बिहोमा दं नामा गुबुन आरो ओ
हा जोंहा बिदा-फंबाय दं
अ
हम
सोलिनोथ' हायो नोंथाङा नोंथाङा जा खामानि मावदों बेफोरनि माखासे रांफोरजों
बिजों सोलिनाया एसेबा एसे गोब्राब जायो जानायालाय उम
ओमफ्राय नोंथांमोनिजों औ आं नोंथां खनसे सोंफिन दे औ खनसे बुंफिनलाय होनदो
नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा
आङोथ' दायो ओरैनो दखान मोनसे फिसा होयो आङो सेन्टाराव आरो माने गामिनि सेन्टार टाउनाव नङा गामिनि सेन्टार बारा मोनसे फिसा दखान होयो बेखौ कम्पिउटार दखान होनाय जायो आरोङा दा दखान माने बिदिनो, अनलाइन फोर खालामो आरो फ्राय खामानि जेरै थाइगेंफोर जेरै माबा माबि हाबानि कारटफोर बेफोरखौ माने बानायनाय जाजोबो आरो आङो
दे मोजाङानो माथो होनबा गावनि नेया खामानि
औ गावनो मावो हा
सोलिनोबो हायोबालाय सोलियो बालाय
इदिनो आरो सिजोन बबेबा सिजोनाव माने बिदिनो कास्ट'मारफ्राबो खम जायो मानो होनबा खामानिफोरजोंसो सोमोन्दो नालाय। जेब्लानो कास्ट'मारा गोनांथिसो जायो अब्लासो फैयो नालाय दखानफ्रावथ' जानला मोनला फैया नालाय ओ बैफोर समफोराव माने सोलिनो मोजांबो जायो आरो। दा समाव खिन्थु दा माउ मावनाय गायनाय फुनाय सम जाबाय नालाय एसे खमिलां गोन आरो माने।
उम
बे आरो
उम नोंसोर नोंथांमोननि हालामाव बिदि स्पर्टस बिदि जायोना जाया खेलाफोर?
ओ स्पर्टसआथ' बिदि जोंनिथिं एसे खम माने। बेफोरबायदि स्पर्टसआ माने औ जोंनिथिं एसेग्राब दोहौ गैयाखौनो बुंनांगोन औ औ। जा साफा सानै दं बिसोरो माने गाव कर्स लाहैनानै बेलेगाव गेलेहैयो आरो माने बिदि जायगा हिसाबै नो जोंनि गावारि लकेलफोर थायो फिसा फिसौ थिम बेफोर माने गावबागाव आरो लिंलायलायनानै मेटस माने बादायलायनाय बेफोरलाय जायो आरोना। औ बेखिनियानो आरो।
जोंनाव जोंनावबो जायो जोंनाव दा दा जाथ' वा माने आगष्ट सेप तेमबर बे बेखिनि टाइमनिफ्राय जायो आरोना।
औ
उम
ओरैनो स्पर्टस हिसाबै नोंथाङा मा माखौ मिन्थि
आं दा आं फुटबलजों लोब्बा दंमोन ना
औ
फुटबल फुटबल गेलेदोंमोन गेजेराव दस उम
दे अब्ला नोंथां फुटबल फुटबल गेलेनायनि सो सोमोन्दैनो बेसे खोन्थाना होदो दे
उम फुटबल गेलेनाय सोमोन्दै औ फुटबल फुटबलजों लोगोसे माने गाव फुटबला प्रफेसनेल लानो हाबा मोजां जायो । प्रफेसनेलि प्रेपेसनेल प्रपेसन बानायनो हाबा फुटबलखौ औ प्रेेपेस प्रपेस नोल जानो हाबाथ जोबोद मोजाङानो
औ
जेनेबा नेसनेल टिमफोराव बोरैबा जुदि मोनहैयोबा
औ
सिन गोबां प्रिपारेसन खालामनो गोनां जायो आरो खस्थ खालामनो गोनां जायो फार्स्ट टाइम ।
औ
हुम
आरो बेयाव बेखौ बोरै गेलेनाय जायो औ बेफोरनि बागै खोन्थादो दे नोंथां जेनेबा औ
थाव बेफोरनि सब माबायानो ओ स्पर्सनो जाहैबाय गावनि हार्डवकनि सायाव दिपेन्ड खालामो आरोना गास परजों लोब्बा थाबा जेनेबा गाज्रि ओम गाज्रि बुस्थु गाज्रि जिरादफोरनिफ्राय एसे गोजानाव थानांगौ
ओम
जाहाथे गावनि फिजिकेलाबो फिट थायो
उम उम
जों स्पर्टसजों माने फुटबलल' नङा सपर्टजों लोब्बा थायोबाथाब बेफोरखौ ज्राब गारनायानो मोजां जुद जुदि नोंथाङा ओम प्रफेसनेल जानो गोसोबा दा आंनाथ' एस गैला नालाय आं थार्ड टेन इयार्स गेलेबाय। गेलेनानै आंहा दा बेयाव स्कप गैला।
औ।
उम हो स्कप गैला आंनाव। बेयाव बेखायनो आङो गारनो गोनां जाबाय।
औ।
ओम आरो फुटबलाव
आरो गुबुन गुबुन गेमफोर मालाबाफोर गेलेफेरबाय नामा? नोंथाङा गुबुन गुबुन गेमफोर गेलेबोबाय नामा जेरै क्रिकेट। दङ।
क्रिकेट क्रिकेटखौथ' गेलेयो। थेवब्लाबो गेलेनो मोनदों काबादि काबादि गेलेनो मोनाखै भलिबल गेलेदों। आरो ओम नों थांमोननि हालामाव उन्दै उन्दैफोर गथ'फोर दंबा बेफोरखौ जेनेबा नाइन इयार्स नाइन इयार्स बा टेन इयार्स इलेभेन इयार्स बे टाइमनिफ्रायनो कचिं होनो मोनबा मोजां जायो आरोना।
औ औ।
प्रफेसनेल जाहैनायनि चान्स थायो माने सासे नङा सासेथ' सहैगोन गोजौआव।
औ।
गोजौ थाखोआव जोंनि हालामावबो दा नाजागासिनो गथ'फोरखौ इदि प्रफेसनेलि कच कचिं होनानै दा आरो गिदिर गिदिर क्लाब एकाडेमिफोरनिफ्राय ट्रायल्स फैबाय थायो। उम बेफोर बेफोरखौ गथ'फोरखौ हगार हरनो मोननांगौ। जायफोरा गोसो गुदुं उम एकाडेमिफोराव उम।
खायफाया गोसोबो थायो नालाय गावबागाव गावबागाव जेरै सोरबा सोरबा गथ'फ्रा गेलेनायाव मोजां मोनो। सोरबाबायदिया गान खननायाव मोजां मोनो आरो सोरबा बायदिया जाहैबाय मोसानो मोजां मोनो सोरबा बायदि सावगारि आखिनो मोजां मोनो गोबां आरो माने बिदिनो माने बे बे गथ'फोरनि माने माखासे ओ लुबैनाय मा सानदों मा जानो लुबैदों बेफोरखौ नायनानै माने ओ जेनेबा बिथांमोना मा जानो गोसो बेयाव माने थुलुंगाखांना
थुलुंगा होनांगोन लोगोसे उम उम बिमा बिफाफोरा एसे सिनसियार जानांगोन आरो ना गथ'नि साननायखौ जाफुंहोनो थाखाय जेनेबा दा गोबां बिमा बिफाफोरानो दा एसे मान सोलायनो हम ला दों माने एसे माने सोलायनो लादों बिमा बिफाफोरबो आगोलो आगोलना जेबो जोंफोरखौनो प्रेक्टिसफोर थांबाबो उन्दै टाइमाव जोंफोरखौ थांना थांनासो होनना बुङोमोन
उम उम उम
उम
माने गामि एरिया ओनसोलफोराव बेफोरनि दोहौफ्रा गैथ'वामोनजे बेनिखायनो माने ओ माने बेफोर गेलेनायफोरखौ लानानै माने ओरैनो बेखार सान
बेखार सानना लायोमोन आरोना बेखार जेबो नङा गावनि देहायाबो फिट थायो आ फ्राय दा फुटबल गेलेगिरि फोरा
ओम गावनि आथिङाव औ आरो लोगोसे मोजाङै ओ दाथ' वर्ल्ड काप फी फा जादोंना बेफोरसो सिम जुदि मोनहैलायनो हायोबाथ' नोङो वर्ल्ड आउनो बुहुमावनो सासे सिनाय जाहैनाय जासिगोन सुबुं
ओम जोंनाव दा जोंनि आसामनिफ्राय दों हलिचरन नारजा जारिन
औ बिथाङाबोथ' आरो दा गोबां सिनायजाबायानो बेफोरबायदि आरो औ।
बिथाङा सानैबो बे बाराव सा सानैबो इण्डियान टिमनि स्कुवाडाव दं नामा?
सोरो सोर?
उम नारजारि आदा नारजारिजों सिं पार्थिब गगै।
अ। नैबे हलिचरनाथ' दं खायो आइ सेल आव।
ओम नङा जोंनि नेसनेल टिमनि स्कुवाडाव।
बे
उम आदा नारजारि दं। दंबायदि मोनदों माने आइलीग ओ आइलीग आइलीग जि आइलीगाव गेलेबाय दंमोन ना।
औ औ औ।
दिल्लीनि क्लाबाव। नारजारि आदाया बेयाव माने चेम्पियन जादों। ओम।
होनबा नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ दोनथ'नो हासिगोन।
औ औ दस मिनिट जाबाय। दे होमबा नोंथां हा ओम दे। ओम।